खोना औ नोंथां औ नोंथाङा दसे सम। होनो हागोनना।
औ होनो हागोन नोंथां।
अ बिदिब्ला नोंथांजों आंङो ओ जोंनि ओ मा होनो आबाद फोथार जिहेथु जों गायनाय फुनायनि सोमोन्दै ए से सावरायला सानदोंमोन।
औ औ।
अ ओ जों गायनाय फुनाय होनोब्ला जोंहा गिबियावनो जों आबाद बा माइ आबादखौनो बुंनो हा हायो नंङा होमब्ला?
औ नंगौ नोंथां।
औ नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ माबायदि ओ आबाद माइ आबादखौ माबायदि मावो एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां बिद दिनो जेरै औ बिदिनो ज जेरै जोंनियाव बिदिनो खोथिया फोनो बा माइलिनि गोनांथ थि जायो आरो ना नोंथां औ बिदिनो जों माइलि बेखौ थांनाय बोसोरनि बा गला एबा नार
औ।
बेव लाबोनानै ज जोङो बिदिनो फाथोनि बस्थायाव गरियाव सोमनानै हरनैनि थाखाय दोननाय जाया आरोना आरो बेखौ दोननानै बिदिनो दै सरदनो थाखाय बोखांनाय जायो बोख खांनायनि उनाव न' न' सिङाव बेख खौ लखबना दोननानै बेखौ थालिर बि बि बा बिलाइजों खोबना दोननाय जायो आरोना खोबना दोननायनि उनाव गाजा गाज बेर नायनि उनाव जों जा खोथिया फ फोनो फोनाय जायगा बे जायगाखौ जोङो टेक क्टरजों हालेवनाय जायो आरोना‌। हालेवनायनि ओ गोदोनि दिनावथ' जोङो मोस मोसौ-मोसौ एबा नांगोलजोंसो हालेवनाय जायोमोन नाथाय दानि जुगाव टेक्टरखौ जों नुनो मोनदों आरोना।
औ औ।
थिया फोनो थाखाय जोंनिया आगोलो गोम बारा रासायनारि हासार नाङामोन न नाथाय दानि जुगाव बिदिनो गोदो
औ
गोदोनि जुगदो दानि जुगदो दा बिदिनो रासायनारि हासार हो होखानानैसो जोङो खोथियाखौ फोयो आरो बिदिनो बे जाखिनि खोथिया बे द देर मास एबा मास मोन जे ओरै लायो आरोना नोंथां खोथिया फोनायाव नोंसोरनि थिंजाय मा मा मारै माइ गायो नोथां इसे फोरोंदो
औ जोंनो माइ गायनाय होनोब्ला जोङो गिबियावनो खोथिया फोग्रोनांगोन नाङा होनबा। औ खोथियाखौ फोनो था ओ जोंनिथिं माने जोंहा न'खराव ओ मोसौजों एवनायखौ नुनो मोनो। जेहेतु मोसौ हालुवा दं। औ मोसौ जों जोङो मोजां हा बेखौ गुन्दै खालामग्रोना लागोन बेनिफ्रायनो जोंहा दैया गोनांथार नङा होनब्ला खोथिया फोनो थाखाय जों आ जे दुखुथिया फोनाय समाव जों बैसाग जाहैयो बे समाव जोंहा बांद्राय अखा थाया नङा। अखा गैया बे समाव ओ जायनि थाखाय जों ओ दैनि बेब'स्था खालामनाय जायो बा मेसिनजों दै बोखांनानै जों जाय जायगायाव फोगोन बे जायगायाव दै होनानै हालेवो आरो। हालेवना बिदिनो ओ हाया जेब्ला गोमोन जागोन बा मा होनो बे खौ हाब्रु जागोन अब्ला जों मै होयो। होनानै जों बे जाय खोथियाखौ बा जाय माइखौ फोगोन बे माइखौ जोङो ओ सानब्रै सानबानि सिगाङावनो एसे ओ सुनानै बेनि गुग्लाखौ बा मा होनो बेखौ ओ जिथु माइ गैयै बेखौ जों सुगारना गारो आरो औ। जेनेबा जावलाया जों अ मा होनो थौ बा बालथि नानै जोङो गुग्लाखौ गारना लायो बेनिफ्राय हरनै हरनै सोमनाय जायो हरनै सोमनानै बिदिनो दैखौ गारनानै ओ प्लास्टिकखौ माने बेखौ लखबनानै प्लास्टिकखौ मोजांनो थनना खननानै जों फोलोमना दोनो आरो खालामना बिदिनो सानसे बेबो साननै थानानै बे गाजा ओंखारबा जों बेखौ बै दु ब्लियावहा ओ फोनोसै आरो फोनानै बिदिनो जों ओ से दान बा से खावसे दान बिदि लायो जोंहा जौनायसिम। नोंथाङा बुंनाय बादिनो जोंनि जायगायावबो जों हासार होनायखौ नुनो मोनो। आरो गोबोर हासारजों लोगोसे जों रासायनारि हासारबो मोननो थाङो। अनेख खौ नुनो मोनो बिदिनो जों ओ बे खावसे बाननाय दानथानिखौ जोंहा गायनाय जायो नङा होनबा जेब्ला खोथियाया जौगोन। अब्लास ओ जों गायनो थाखै जोंहा ओ हाखौ मोजाङै एवनांगोन।ओ नाथाय जोंनि ओनसोलावहा दैनि एसे आंखाल।जिहेथु अखानि बिबाङाबो आथिखालाव खम जा बाय ओ लोगोसे जोंनि मा होनो जोंनि बे ओनसोलाव हाफोरा एसे हास्राव जायखौ जों बाला होनना बुङो। जायनि थाखाय दैया माने थु बुर जाना थाया। बेनि थाखाय जोङो ओ बरिं बा दैनि राहालामा लानो गोनां जायो। बिदिनो जोङो माइखौ ओ जेब्ला खोथियाखौ ओ एसे जौनाय बायदि मोनो अब्ला गायो आरो बेवहाय जों हासार सारनायखौ नुनो मोना। ना थाय गायखांनायनि उनाव जोंहा हासार होनायखौ नुनो मोनो आरो
औ।
दिनो जों आबाद होनोब्ला जोंनि जायगायाव माइल' नङा जोंहा गोबां आबादबो मावो ओ उफेरा आबाद होनोब्ला जोंहा मैगं थाइगं नङा होनब्ला? ओ नोंथांमोननि जायगायाव मा मा मैगं थाइ गं गायो बेखौ एसे फोरमायदों
औ औ जोंनि जायगायावथ' बिदिनो थास' लेस्रा भिन्दि बिदिनो जिंखा पथल बायदि बायदि बिदिनो दैज्लाङाव माने जाखिनि मैगं जायो बेखिनिखौ गायो आरोना नोंथां।
औ औ ओ दैज्लांनि अनगा गुबुन आ मा होनगोन बेखौ गुबुन दानावबो जोंहा गोबां मैगं गायो नङा होनबा?
औ नंगौ नोंथां।
औ नोंथांमोननि जिवाव माइब्रा जोसा बेफोरबायदि माइनि आबादखौ खालामोना खालामो
औ खालामो नोंथा।
अ जोंनि ओनसोलावबो गायो माइब्रा जोसा बेफोरखौ ओ जेब्ला जोंहा मागोनि सम समाव नांगौ जायो बेखौ जों दैज्लां समावनो गायखाना लाय नङा होनब्ला? औ जोंहा माइखौ मा होनो माइ गायजेननाय समावथ' जोंना ओ फुजा होनाय जायो नङा होनबा औ नोंथांमोननि सोल' होयोना होयाखै
औ होयो नोंथां बिदिनो जा दिना खालि जों गायगोन बिदिना खालि जोंनिया गसा लानाय होननानै माने आलारि बाथि सावनाय जायो आरोना नोंथां फोथाराव लांनो औ बिदिनो फोथाराव लांनानै बिदिनो फुजा होनाय जायो आरोना बुत बुत बिदिनो फिथाइ सामथाइ फिथाइ लानानै जाखिनि माइ गायगोन बेखिनिखौ लानानै माने बिदिनो रायसननानै फुजा होनाय जायो आरो
औ जोंनि जायगायावबो बिदिनो माने जोंनि गामियाव जों जेब्ला गिबि गायजेनगोन अब्ला जोंहा न'खराव फोसाबग्रोनानै न'खराव होनाय न'खराव फुजा बा बाउथाय बावग्रोनानै जोङो फोथारावबो बिदिनो ओ दब्लायसे होनोना जों दब्लायनि सानजाहा साहा ख'नायावहा दिंखिया नङाब्ला थास' बेखौ फांसे गायो गायनानै जों बेवहाय खनायाव बाख्रि गायनाय होनोना बेफोरबायदि मोनसे बाख्रि गायनानै जोङो ओ आलारि बाथि सावो बुद प्रसाद बिदिनो होयो, लोगोसे मोसौनि गङाव जों थाव गुबै फोनो आरो। थाव गुबै फुननानै मोजाङा औ जाहाथे जोंनि आबादा गोग्गो जायो बेराम आजार जेबो दाजाथों। नङा होमब्ला? मोजां फिथाइ थायथों बेफोरबाय बिदि मोनसे ओ इसोरनियाव बा बिमा माइनावनियाव गाबख'नानै जोङो बेखौ फालियो आरो आरो लोगोसे मोसौ मोसा मोजाङै थाथों नङा होनब्ला जेबो बेराम आजारदाजाथों उम बिदिनो मोसौजों जों हालोवनानै आबादफोरखौ मोजां फिथाइ मोनथों होननानै खुलुमनायखौ नुनो मोनो आरो। मैगं थाइगं होनोब्ला जोंनियावबो बिदिनो दिंखिया भिन्दि लोगोसे मैथा लेस्रा फटल बेफोरखौ गायो आरो। आरो लोगोसे जोगोनार बेफोरखौ जोगोनार पानिलाउ बायदिसिना मैगं गायनायखौ नुनो मोनो आरो।
मोनसे सोंथि सोंबावनायदों नोंथांनाव नों नोंथांमोननि जाय हाल जांख्राखौ खौ माबायदि गोदोनि दानिजों माबायदि बानायो बेखौ माने नुथाङा एसे
औ औ औ हाल जांख्रा होनोब्ला जोंहा आबादनि जोबथा नङा होनब्ला माइ गायनायनि जे जोंहा न'खराव जेब्ला गायनाय फुनाया जोबगोन अब्ला जों बै सानखौनो हाल जांख्रा होनो बैखालि जोंहा दब्लायसे बा दब नोंनो बिदिनो लास्ट माने जोब हाथायाव दब्लायसे बा दब्लायनै दोननानै बेैखालि माने न न'खरावनो फुजा होनानै लोगोसे जोंहा बेै खालि माने गासैखौबो सावरि होनना बुङोना जों सावरि जालायनाय बायदि लिंनानै अ बे खालि जोंहा माइ गायजोब गोन बिबदिनो ओ जुमाय जौ लोंनाय फाजि जानाय बेफोरबायदि खालामो लोगोसे जों गोदोनि समाव जों हाब्रु लिर लायोमोन नङा होनब्ला? न'खरनि मानसिफोरखौ हाब्रुजों गेलेनाय बा हाब्रु फोनहोनाय बेफोरबायदि खालामो लोगोसे जों गायजोबनाय समाव जोंहा मा होनो बेखौ ओ माइ जि खोथिया आग्लायगोन बेखौ जोङो मा होनो दब्लायनि खनायाव गायनानै बाख्रि गायनाय होनना बुङो बे खालि गायनानै गारबोयो आरो मोननै गायो। बेनिफ्राय जोङो ओ एसे मुथासे लाना फैनानै बाथौआवबो हाब्रुजों मोनसे गसा थुयो लोगोसे बाख्रियाव बाख्रिनि आलारि बाथि लगायगोन जाय जायगायाव बे जायगायावहाय जोङो एसे हाब्रु लिरनानै ओ गसासे होनानै जों खुलुमफैयो आरो। औ बिदिब्ला जोंनि सावरायनायनि समाबो जाबाय नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथां दसे सावरायनो मोननानै गोजोननाय मोनबाय।
औ गोजोन्थों नोंथां।
औ दे।